औ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों
औ नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ दङ।
हेलौ अ आं नोंथां जों ओ एसे खोथा सावरायनो होनना सानदोंमोन सावरायजागोन जा?
औ सावरायजागोन।
औ दे बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओजोंहाय दाउ अमाखौ माबायदि फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ दे
दाउ अमा फिसिनो ओ फिसिनायनि बागै जोंनि ओनसोलखै बुंनो थाङो गोबां आइजोफोरानो फिसियो आरो खायसे खायसे हौवाफोराबो फिसियो मानो होनोब्ला रांखावरिनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय हौवासाफोरखौबो जोंनिखै फाराम बायदिसिना खालामनानै फिसिनाय बेयाव नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ
बिदिनो आइजोफोराथ' जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो दाउ अमा फिसिनानै न'खर खुंबोगासिनो दंखायो। बेनि अनगायैबो आथिखालाव आथिखालाव हौवाफोरखौबो नुनो मोननाय जाबाय।
औ औ नंगौ
मुगाजों लोगोसे जोंना हौवाफोराबो हिनजावफोरजों समान समान खारफागासिनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ
दाउ अमा फिसि-फिसिनायनि गुबै जाहोन होनबा जोंना रांखावरियानो मानोना रांखावरिनि उन उन खारफानो थाखायनो जोंना दाउ अमाखौ फिसिनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
बेफोरखौ जोंना फिसिनो थाखाय गोबां जाग्रा आदारनिबो गोनांथि जायो मानोना इसोरखौबो ओरैनो दोनजाया।
औ नंगौ।
अमा फिसिनो थाखाय जोंनो बिदिनो बाजारनि मोननाय गुन्दै नङाबा न'नि माइनिफ्रायनो लानाय
गुन्दैनिबो गोनांथि जायो।
औ जायो ओं।
दा नोंथाङा इसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ बिदि दाउ मानि ओ फिसिनायनि बागैथ' आङो एमान रोंगौथि गैया थेवबो आं नोंथांनो एसे फोरमायनोसै। ओ जोंनि ओनसोलावहाय दाउ अमाखौ जोंनि फ्रायानो बर' आइजोफोरा फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। नङा होनबा औ जोंनि ओनसोलावहाय दाउ अमाखौ खोनादों ना नोंथाङा?
औ
अ नोंथाङा जाबायदि आगोलावनो ओ फोरमायदों आंनो जेनेबा ओ गावबा गाव गावनि आंगालखौ सुफुंनो थाखाय दाउ
औ
बिदिनो औ गावबा गावनि आंखालखौ सुबुंनो थाखाय जोंनि बर' माहारिया आइजोफोरा दाउ अमाखौ फिसियो जेरै
औ।
खना
खोनादों।
हेलौ। हेलौ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों
बे नोंथांनि। मोजां फैयाखैया माथोआ नोंथांनिया
हेल'